खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों औ गोजोन फुंबिलिनि गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोबाय नोथां
अ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथां
नोंथाङा दा फ्रि दङना अ दा आङो ओरैनो दंथयो फ्रि दङबा आंजों दसे आबाद मावनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा
अ हागोन नोंथां
अ नोंथांनि ओनसोलावहाय ओरैनो मा मा आबाद मावनाय जायो बर'फोरा
जोंनि ओनसोलावथ' बर'फ्रा ओ दैज्लांनि आरो मेसेंनि बे मोननै बोथोराव ओ बायदि रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव
अ नंगौ नामा
नंगौ नोंथां ओ मेसें बोथोराव मावनाय आबाद होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव बेसर ओ दालि थोन सिबिं सबाय बैफोरबायदि आबादफोरखौ आबादारिफ्रा आबाद मावनानै आबाद दिहुननायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां बेनि अनगायैबो दैज्लां बोथोराव दिहुनजानाय आबाद आबाद होननानै बुङोब्ला गिबियावनो माइ आबादखौ बुंनो हायो आरो बेजों लोगोसे न'आव जानो थाखाय बा ओ न'आव जानो थाखाय खालामनाय आबाद जेरै खुमब्रा बहल जोगोनार जुखाम ओ खांखिखला बैफोरबायदि फिसा फिस्ला ओ मैगंफोरखौ ओ जों न'आव जानो थाखाय मावनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैनो ओ आथिखालाव गोबां आबादारिफ्रा बैफोरबायदि ओ फिसा फिला मैगं ओ फाननानैबो ओ गाव गावनि न'खर बा ओ बेफार फालांगिखौ ओ गेदेर खालामलांनायखौ नुनो मोनदों ओ जेरै ओ एसे हायावनो बिगियाननि बिगियाननि गुबुन गुबुन आदबजों ओ आबाद मावनानै जेरै बानलुखौ ओ दाबसे जायगायावनो ओ गोबां बिबांनि रासायनारि हासार होनानै ओ आबाद दिहुन बानलुखौ गोबां ओ दिहुननाय आरो बेजों लोगोसे सासे फान्थाव बे फान्थावखौबो ओ एसे जायगायावनो गोबां बिबांनि मावनानै ओ आबाद दिहुनो आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जाग्रा ओह मैगं ओह बैफोर मैगंफोरखौ ओ गोदान आद गोदान आदब जों मावनानै एसे जायगायावनो ओ गोबां ओह रां आरजिनाय बा ओ बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों नोंथां बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे आ दैज्लां बोथोराव मावनाय माइ आबाद ओह बे माइ आबादनिफ्रायबो आथिखालाव आबादारिफ्रा ओ गोबां रासार रासायनारि हासार ओ बाहायनानै बे माइ आबादफोरखौ ओ नांगौ बिबांनि आबाद मावनानै माइ आबाद फसलखौ ओ दिरुनानै माइ फाननो हानाय बेबायदि नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव नोंथां नोंथां मोननि ओनसोलाव माइ आबादखौ माइ आबादखौबा आह माइ आबादबा मेसेंनि आबाद ओ बेफोरखौ माबोरै मावनाय जायो नोंथाङा ओ फोरमायनो हागोन? सिगां आरो सिगां माबायदि मावोमोन? आरो आथिखालाव माबोरै ओ मावनाय जायो??
अ हागोन हागोन। जोंनि ओनसोलाव गाहायै ओरैनो दैज्लां बोथोराव माइखौनो माइखौनो बर'फोरा थांनानै थानायनि ओ गाहाय आबाद होननानै साननानै लानाय जायो ओ मानो होननानै बुङोब्ला बर'फोरा गोदोनिफ्राय फ्रायनो आबै आबौनि दिननिफ्रायनो माइ आबाद मावबोबाय थादों आरो थांनानै थानायनि राहाखौ माइखौनो साननानै लादों। ओ जोंनियावहाय जोंनि ओनसोलावहाय ओरैनो माइ आबाद माइ आबादखौ गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि माइ आबाद मावनाय जायो जेरै जोङो ओ जोंनि ओनसोलावहाय दैनि बारा माने बाराद्राय माने उसुबिदा गैयिनि थाखाय जोङो ओ बांसिनै रनजित उम रनजित माइखौ मावनाय जायो आरो लोगोसे यैनो बर'फोरा ओ माने मोनसे गाहाय फोरबो दङ जेरै दमासि बेनि थाखाय ओ माइब्रा फिथा सौराय जानायनि नेम थानायनि थाखाय बेनि थाखाय माइब्रा आरो जोसा माइखौ एसे एसे हायाव गायफानाय जायो ओ जाहाथे माने फोरबोआवहाय माने बर'फोरनि फोरबो दमासियावहाय जाहाथे फिथा सौराइ जानायाव प्रब्लेम जाया बिनि थाखाय ओ एसे गायफानाय जायो लोगोसेयै मेसें बोथोरावहाय मेसें बोथोरावहाय जोङो आबाद होननानै बुङोब्ला जेरै मैगं थाइगं मैगं थाइगं आबाद मावनाय जायो ए न'आव जानायजों लोगोसे ओ बाजाराव लांनो थाखायबो बाजाराव फाननो थाखायबो एसे एनै रां आरजिनो थाखायबो माखासे मैगं थाइगंफोरखौ ओ गायनाय जायो मेसें बोथोराव जेरै लाफा मुला लाइ बेफोरखौ ओ न'आव जानायजों लोगोसे ओ बाजारावबो एसे एनै फाननानै रां आरजिनो हायो आरो न'खर सोलायनायावहाय ए बेफोरखौ एसेबाबो एसेबाबो हेफाजाब होयो होननानै जोंनि बर' जोंनि ओनसोलावहाय मैगंफोरखौ गायनाय जायो नोंथांनि ओनसोलावहाय माइ मा मा जोलैनि माइफोरखौ गायनाय जायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना?
अ जोंनि ओनसोलाव ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव गायनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावनो ओ बे माइखौनो गायनाय जायो दैज्लांनि समाव जेरै ओ रनजित बाइसमुथि आरो बेजों लोगोसे ओ माइब्रा ओ बे मागो बा दमासिनि समाव जोंनि बर' आइजोफ्रा एनथाब बानायनो थाखाय ओ बेखौ गुबुननियाव जाहाथे ओ लानाङा बा बायनाङा बेनि थाखाय दखरसे हायावबाबो ओ बिसोरो ओ बे माइब्रा माइरं बा जोसाखौ गायनानै दोनो बेजों लोगोसे ओ माइ गोजा आरो बेजों लोगोसे आथिखालाव ओ गुबुन गोबां रोखोमनि ओ माइ- जोलैफोर ओ ओंखारदों बाजाराव ओ बैफोरबायदि माइ जोलैफोरखौ आबादारिफ्रा गोबां आबाद फसल दिहुनन्नो थाखाय बै माइ जोलै बा माइज्लिफोरखौ ओ जोंनि ओनसोलाव गायनायखौ नुनो मोनो थां
औ नंगौ ना
नंगौ नोंथा
जोंनि ओनसोलाव गोदोनि गोदोनि समावहाय आबै आबौनि समावहाय गाहायै मा आआ मोसौ मोसौजों हालेवनानै माइखौ गायनाय जायोमोन खिन्थु दानि दानि माने दानि ओनसो दानि जुगावहाय जोंनि ओनसोलावहाय गोदान आदबजों माइफोरखौ गायनाय जायो बा हानाय जायो बा मारा होनाय जायो जेरै जोङो गोदोनि गोदोनि समावहाय माने हालेवनानै नांगोलजों हालेवनानै नांगोल आरो मोसौजों हालेवनानै माइखौ गायनाय जायोमोन खिनथु दानि दानि ओ दानि जुगावहाय जोंनि ओनसोलावहाय ट्रेक्टरजों बा ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायो लोगोसेयै माखासे मेचिन बा आदब खायदा बाहायनानै मुलि रासायनिक मुलि बाहायनानै जोंनि ओनसोल ओनसावहाय बाहायनानै माइखौ गायनाय जायो आरो गोबां बिबांनि माइ ओ माइखौ ओ थिखोनाय जायो बेजों लोगोसे गोबां बिबांनि माइ थिखोनानै ओ बाजारावबो जानायनि आग्लायनायखौ बाजारावबो फाननाय जायो दा नोंथांनि ओनसोलावहाय माइ आबादखौ माबोरै मावनाय जायो??
जोंनि ओनसोलावबो फ्राय ओ आथिखालाव बर' न'खर बा बर' आबादारि न'खराव ओ जों मोसौ फिबांनायखौ नुनो मोनबोदोंलिया मानोना आथिखालाव ओह मोसौ खानो थाखाय बा ओनसोलाव गोबां ओ हा बा गोदोनि बायदि मोनसे आबादल' मावनानै थालिया बिनिखायनो ओ मोसौ खानो थाखाय माखासे जायगाफोरा जों माखासे जायगाफोर खम जानायनि जाउनाव गोबां आबादारिफ्रानो ओ मोसौ फिलिया बा सम ओ जाय सम बे समजों ओ मोसौजों जाय आबाद मावोब्ला समा गोबाव नांगौ जायो बिनि थाखायनो ओ जोंनि ओनसोल आथिसालाव फ्राय आबादारिफ्रा मोसौजों आ-हालेवनानै माइ गायनाय बा खोथिया फोनाय बेफोरखौ नुबांलिया ओ मोसौनि जायगायाव जोंनि ओनसोलाव ओ ट्रेक्टर ओ बेखौनो हालेवनायाव बाहायसै आरो बेजों लोगोसे ओ जेब्लानि समाव दैज्लां बोथोर ओ आथि खालावथ' माब्लाबानि समाव बोथोरा अखा हायो आरो माब्लाबानि समाव बोथोरा अखा हाया अब्ला ओ अब्ला आबादारिफ्रा न'निफ्रायनो दैनि बेब'स्था खालामनानै ओ दुब्लि बा खोथिया थिलिफ्राव दै जगायनानै ओ टेक्टरजों ट्रेक्टरजों हालेवनानै ओ बै जायगायावहाय खोथिया बा माइजलि बेखौ फोनानै दोनोमोन आरो बेबायदिनो आबाद मावनाय समावबो सिगांनि सम समाव माइ गायनाय माइ फुनाय दै ओ बैफोरबायायदियाव गामिनि बयबो आइजोफ्रा ओंखारलायनानै गावजों गाव मदद होलायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन बा नुबोयोमोन नाथाय आथिखालाव ओ बैफोर हुदाफ्राबो खमायबोनो हमदों ओ बेनि सोलायै ओ मेचिन माइ गायग्रा मेचिन बा खोथिया फुग्रा मेचिन बा माइ हाग्रा मेचिन बा माइ मारा होग्रा मेचिन बैफोरबायदि मेसिन बुस्थुफोरखौसो ओ जोंनि ओनसोलाव फ्राय बाहाय होननानै ओ आं नुनो मोनो नोंथां
अ नोंगौ ना नोंथां
नंगौ नोंथां
बिदिब्ला दिनैनि सावरायलायनायखौ दोनथ'नोसै नामा
जागोन नोंथां
अ दे बिदिब्ला